औ हेलौ नोंथां।
औ। जोबोद मोजां खोना फैदों एबाराव।
औ औ औ खोनादों नोंथां खोनाफैदों।
औ। दा आं नोंथांखौ फन खालामनायानो जाहैबाय मोनसे गोनांथार आयदा सावरायनो होननानै गोसो। थांनानै फन खालामदों नोंथां। दा नोंथाङा फ्रियैनो दंना ओरैनो दङ।
औ दङ नोंथाङा रायज्लाय जागोन आं फ्रियैनो दंखायो नोंथां।
औ औ अब्ला जोंनि सावरायनो गोनां आयदायानो जाहैबाय सोलोंथाइ। नङा होमबा दा सोलोंथाइ। खौ जोंनो मानो नांगौ आरो जों माबायदि सोलों सोलोंथाइ लायोब्ला जिउआव मोजां मानसि नङा होमब्ला मोजां मानसिनि गोनां। संसाराव बेनिखायनो जों माबोरै सासे मानसि मोजां मानसि खालामनो हायो। बेनि बागै नोंथाङा सुंद'यै फोरमायनानै होनो हागोन।
सोलोंथाइ सोलोंथाइ होनोब्लाथ' मा नोंथां मिथिखागौ जोङो मा सोलोंथाइ नङाब्ला मा जोङो इयुनाव बा जोंनि बे संसाराव थांना थानो बा जों जिउ खुंनायाव गोब्राब। जों बेखौ बयबो मिथियो नोंथां सोलोंथाइया गोबां रोखोमनि दङ नोंथां। जोंनो बुंनो थाङोब्ला मा जोनोमनिफ्राय जोनोमजों लोगोसे मोनबोखानाय माखासे सोलोंथाइ दङ आरो मा जोङो जोनोमनिफ्राय जोङो आलादा सोलोंनांगौ मोनसे सोलोंथाइ दङ जायखौ होनो जोङो दा मा फरायसालियाव थांनानै सोलोंनांगौ जोङो स्कुल कलेज जोङो। सोलोंहैनांगौ बेफोरखौ मा जों जोनोमनिफ्राय मोनबोआ बेफोरखौ जोङो मा? ओ जेब्ला उन्दैनिफ्राय जोङो बिमा-बिफा जायफाया जोंखौ फरायसालियावहाय मुं थिस'नो बा जोंखौ फरायसालियावहाय फोरों फरायनो थिनहरो बिनिफ्रायसो जोङो फरायसालि, फरायसालियावसो जोङो मा? सोलोंथाइनि बिबे फरायनायनि सोलोंथाइखौ जोङो बिनि गियानखौ मोननो हायो। आरो दंबावो मा गुबुन मोनसेया जादों मा मिथिगाजों लोगोसे समजों फैफानाय सोमोन्द सोलोंथाइया जादों मा जोंनि राव रायज्लायनाय बिमा-बिफाखौ सोमोन्दो लानाय, गेदेर-उन्दै सोमोन्दो लानाय आरो मा आबाद मावनाय। जोङो मा समजों लोगोसे। बिदिनो सोलिफानो रोंनाय, बेफोरो मा जोनोमजों मोनसे फैफानाय सोलोंथाइ, दा बेफोरखौ बुंनो थाङोब्ला मा? बेफोरखौ जोङो मानसि माहारियाबा जों सुबुं माहारिया गाबागावसो दाना लानांगौ बा जोङो अट'मेटिक बियो मा जोंनि, समजों लोगोसे बैसोजों लोगोसे बे सोलोंथाइया मा जोंनि जिउआव बा जोंनि मेलेमाव बे हाबफाखायो। ओ दा बेथ' जाबाय नोंथाङा आरो मा जों जायखौ होनदों एसे आगोलाव आङो मा जोङो फरायसालियाव लांनानै जाय सोलोंथाइखौ लाहैयो मा बियो जेब्ला उन्दै उन्दैनिफ्राय गेदेर देरजासिम आरो गेदेरनिफ्राय गिदिर देरजासिम, माने गावबागाव थाखो-थाखो-थाखो बेवहा मा? सोलोंथाइ दङ नोंथां। जायखौ जोङो होनोब्ला एगजामपोलावहाय जेरै, से थाख निफ्राय लानानै मा बेयाव फोरोंनाया जोंनि फरायस- फरायसालियाव जों सोलोंथाइ लानायाव फोरों